हेल'
हेल' नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
अ जादोंना?
औ दे बुंनो हागोन दे नोंथां मा?
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो ओंखामफोर जाबाय नामा?
आंथ' ओरैनो जिरायनानैसो दङ र' ओंखामफोर जाथ'वाखै आङो। आं एसे आबौमोननावसो आलासि जानो फैदों नालाय ओंखायनो।
ए उ‌ उ आब'मोननाव आलासि जानो थांदों माला थांनाय नोंथाङा?
आङो एसे बावबाय दहायो बेलासियाव फैदों आरो
अ उ उ नोंथांजों आं मोनसे बि दानाय लुनायनि बागै मोनसे बाथ्रा दसे सावरायनोना हरदोंमोन। सावराय जागोन ना?
जागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथांनि न'आव इसान दागोना दाया बिदि?
औ जोंनि न'आवथ' बिदि सिगांसो जोंहा आइआ दायोमोन आरो दाथ' बियो बिदि दानाय गैला आरो जोंहानाव बिदि सिगांसो दंमोन गासैबो बिदिनो ओ मोनफा मोन फा गोमालांजोब्बाय आरो माने जोंहा जा दानाय जाला औ नों बिथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे जेनेबा ओ दानाय लुनायनि बागै।
ओ आं जिखिनि नुदो जिखिनि मिथिदो बेखौ एसे फोरमायनोसै बिदिब्ला।
औ दे नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
अ जेनबा आंथ' बिदि इिसानबो दाया नालाय जोंहाबोथ' न'आव दायाना
औ
बांसिनानो बिदिनो बायनासो गाननाय जायो नालाय। माने बांसिनानो गानबाथाय आंङो माने फरेस्टारनि दख'ना बिदिफोरखौ गाननो मोजां मोना आङो माने माथानि ओमफ्राय सुपार होननाय मोनसे खुन्दुं दङ ना?
औ।
बेखौ आं बांसिन गाननो मोजां मोनो माने लेहुवाना बेफोरो। सुपारखो गानो बांसिन मेख्लाफोरबाबो उम दख'ना लांगाबाबो बिदि सुपारखौ गाननाय जायो आंङो बांसिन। बिदिनो माथाफोरखौ गाननाय जायो आरो बिदिथ' बां नं न' दख'ना गानजाबाय थाया बहाबा थांबाफोरल'सो गाननाय जायो न'आव थाबाथ' बिदि बांद्राय गानजाया।
औ।
गाननायाव ओमफ्राय बिदिनो ओ गाननानै मोजां मोनो आरो माथानि सुपारनिफोरा लेफुवा नालाय पलिस्टारफोरखो आंङो गाननो बायो पलिस्टारफोर माने गोजां बोथोर गोजांनायफोरावसो गाननाय जायो आरो बांसिनानो गरम बोथोराव माथा। बिदि गाननाय जायो ओमफ्राय दानाय लुनाय बुंबाथ' आंङो दानोबो लुनोबोथ' रोंखाया बिदि ओफ्राय खाथिनिफोरखौ नुयो आरो दानाय लुनाय बिदिनो माथानि मेख्ला दानाय होननाय खोनायो सुपारनि दानाय होननाय खोनायो आरो बिहु फालि गामसा बिदिनो आर'नाइ दानाय नुयो। खाथि खालानिफ्राय खोनायो जेनेबा आर'नाइ दादों मादों बिदि होननाय। थेवबो सोंफेराखै आं दिनैसिम फोरोंनो मोनफेराखै।
अ।
दानि मानसिफोराथ' आरो बांसिन गाननासो माबा बायनासो गानो नालाय। खरे खरे न'खर न'खर गाससिबोथ' दाद्राया दानिफोरा बबावबा गामियाव न'खरनै न'खरथाम बिदिबो अबेबा थायो आरो न'खरनै न'खर थामसो दाग्रा बिदि न'।
औ औ नोंथाङा उम
उम।
नोंथाङा ओ पाटनि गानफेरबाय नामा पाटनि दख'नाखौ मोजां मोनो ना मोना?
दखनाखौथ' आं गानफेरबाय आं पाटनि दख'नाखौथ' एसेबो गाननो मोजां मोना आंङो। पाटनि दख'ना आंनियाव गांसेल'सो दङो आं गांनो मोजां खोनो मोना माने कम्फर्ट निजेखौनो माबा गोसोआव माबा मोजां माबा मोना नुनायावलसो जोंनाय जेनेबा सम जोंनाय मोजां नुनो जानो हागौ खिन्थु गाननायाव थेवबो मोजां मोना।
औ नो होमबा नोंथांनियाव मा मा मा मा ओ ओ गाबनि दख'ना दङ'?
आंनियावथ' बिदिनो दख'ना बुङोब्ला गोजा दङो गलाब दङो बेनिफ्राय गुफुर ओमफ्राय गोथां कालारनि दङो ओमफ्राय कमला कालारनि ओमफाय मा होनो बेखो गोमो गोरलै खालारनि ओमफाय बेसर बिबार कालारखौनो थ' गोमा गोरलै होनोमोन खोमा फ्राय बेसर बिबार कालारनि ओमफ्राय आरो मा होनो इखो उम गुफुरखौबो होनखांबायमोनना आंङो गुफुर ओमफ्राय आरो बिदि ओ गलाब फाथर गलाब कालारनि बिदिबो दं ओमफ्राय आर'नाफोरा फालिफोर बुंनो थाङोब्लाथ' फालि आर'नाइआथ' गोजा दोङो गोथां दोङो ओमफ्राय गोमो गाबनि दोङो बेसर बिबार गाबनि दङ ओमफ्राय आरो गलाबनि दङ। ओमफ्राय बिदिनो आं मोजां मोननाय खालारा बांसिन आर'नाइफोरखौ आं गोजा गलाब ओमफाय गोसोम बिदिखौ मोजां मोनो आरो।
औ।
आं जोबोद मोजां मोनो जोंनि बर'नि दख'नाखो फालिखौ गान लानानै दख'ना गाननानै जोबोद मोजां मोनो।
औ।
बहाबा थांबा माने बर'नि दख'नाखो बेलेगफोरखौबो गाननाय नुबा जोबोर गोसोखौनो मोजां मोनलायो निजेबो गानना थांनो मोनबा मोजां मोजां मोनो।
औ।
बेखिनियानो नोंथाङा ओमफाय मा मा मा मा माथानि दख'ना मा मा बायदिनि दख'ना गानना मोजां मोनो नों? नोंथाङा इन्दिनि दख'नाखो गानफेरबायना नोंथाङा?
इन्दिनि दख'नाखौथ' आं गानफेराखै।
अह।
औ आङो गाननो लुबैनाय दङ' आरो उनफोराव हायोबा गानसिगोन।
ओ खोनानो मोनदों इन ओ इन्दिनि दख'नाखो थ' आगोलनि आबै आबौमोनानो बिदिनो बानायनानै बिदिनो दाबो बानायगासिनो आगोल उनाव बानायनानै देखायग्रोबाय जेला दाबो बानायलांगासि
औ।
मिथिदोंमोन आबै आबौ सिगां आयंमोननि खुगानिफ्राय जेनेबा इन्दिनि दख'नाखौथ' बिदिनो माबादो आखाइजों लुनानै एम्फौनिफ्राय नामा ओंखारो होनदो एम्फौ लानानै बिदिनो इन्दि बिदिनो खुन्दुं ओंखारलाङो बानायो नामा होनदों आखायजों लुनानै। बिदि आंथ' दानायखौ खुन्दुं बानायनायखौबो दिनैसिम नुफेराखै। जेनेबा नुफेरा मेगन सिगाङाव खाथियाव नुफेराखै खोनायोसो जेनेबा माने नोंथां जे माबायदि बानायो इन्दिनिखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा आंनो‌?
आंथ' बिदि आंबो बिदि खोनाबायसो थायो आरो बिदिनो ओ न'आव बिदिनो दानायबो गैला नालाय सिगांसो सिगांफोरबो सोंनानैबो लानो रोंलियाना बेफोरखौ ओं खिन्थु दानि दानि जुगावथ' इन्दिनि इन्दिनि जि होनोब्ला जोङो बायनोनो हाला दिस माबा औ बेसेन औ दामफोराबो बारा जाबायना औ।
उम।
बेनो बांसिन दाम जानानै दङ खोमा औ। उनफोराव उनफोराव नाजासिगोन माबायदि गाननो हायो ना हाया। इन्दि इन्दिनि इन्दिनि खुन्दुंआ ओ गुसु होननाय खोनादो जेनेबा गाननो।
औ गाननो मोजां होननाय खोनादोंमोन आंबोथ' बिदि गानफेरनो मोना खै दख'नाखौ फालिफोरखौसो बिदिनो गेजेर गेजेर लानो मोनो।
औ औ।
औ।
बिदिनो दखानाखौ गानफेरनो मोनाखै नालाय गुसु नामा मिथिया आं दिनै नोंथांनिफ्रायसो मिथिबाय। गुसु होनो होननानै।
औ ओरैनो दानि दानि जुगावथ' ओ ओ जोंनि दख'ना दख'नाफोरखौ जोङो दखानफोरनि अनगायैबो जोङो अनलाइन अनलाइनबो खालामनानै मोनो।
खालि उम
अनलाइनावबो जोङो ओ सपिं खालामनो हायो नङा होमबा? जोङो जेनेबा गोजान जागाफोरनिखौ जोङो ओ अनलाइनाव जोङो नुयोबा मोजां नुयोब्ला जोङो ओ लायनो हास लाबाब्ला जोङो अनलाइनावनो जोङो ओ जानबुं नाम्बार खौ लानानै जोङो कल खालामनानै जोङो बिहरनोबो हायो नङा होमबा औ नों नोंथाङा बिदिनो अनलाइन सपिं खालामनो मोजां मोनो ना मोना? ओरैनो बिदि बेफोरबायदि नुयोब्ला
बिदि नुयोब्लाथ' आङो बिदिनो जोंनियाव मेलाफोर जायोना दुर्गा फुजा बिदिनो सेमा फुजा बिदिनो मोनसे मोनसे फुजाफोराव माने जोंनि फोरबो बिदिनो माबा मोनसे फोरबो जाबाथाय गाननो लुुबैनानै आं अनलाइनाव मोजां नुबाथाय आङो बिदिनो माबायो आरो अनलाइननिफ्राय बिदिनो बायनानै गानो लाबोन ओ बिदिनो फुजा फोरबोफोराव बांसिन बायो आं बिदि अनलाइन बारा बायबाय थाया बांसिनानो हाथायाव बायनाय जायो। बिदिनो हाबा जानोफोर थांबा बहाबा हाबा दोंबा हाबाफोराव थांबासो आं अनलाइनखौ माने इदि बिहरनाय जायो आरो।
औ गोबाव समनि गोबाव समबो लायो नङा होमबा अनलाइननि
मान होनदो नोंथां
अनलाइन खालामोब्ला गोबाव समबो लायो नङा होमबा?
ल्कप
औ दाथ' दाथ' दुर्गा फुजा फैगासिनो औ नोंथाङा नोंथाङा मा साननानै दङ ओरैनो दख'नानि? दख'ना बायनो सानदों नामा?
आंथ' समा फैग्रोथोंसै मा जायो बायनायसो जायोना बायनायसो जाया दा आं सानथ'वाखै माने मा बायनाय जागोन आं समा फैग्रो बायनोसै कालारखौबो माबायनो ओ दाएख' मिथिना मोनथ'वाखै। मा आगर बानायनाय जायो
औ
बिदिनो जोंनिआवथ' नोंथां बैसागो बोथोरबाथ' जोंनिआ आरो हो जोंनिआ बर'फोरनिआ बैसागु बोथोरबाथ' दख'ना बिदन गोमो आरो आर'नाइ फालि गोदजा आरोब्ला गस्ला गोदजा बिदिनो ओमफाय जेबोथ' खायोना जान्जि खानायावबो गोदजा नङाबा गोथां आर'नाइ नांगोन ना नोंथाङा बिदि गाननानै बैसागु बोथोराव जोंनि बर'नि दख'ना आर'नाइ फालि लानानै गननानै मोसाफेरदों ना फेराखै बैसागु बोथोराव
आंथ' बिदि बिदिथ' थांबाय थाया आङो खोनसे खनसे ना खननै बिदि थांफेरबाय बि आरो लोगोफोरजों ओरैनो औ आङो मोजां मोनो आरो जोबोद मोजां मोनो आरो बिदि गाननानै मो मोसानो औ उम औ उम
समायनाबो नुयो जोंखौ बिदि गासैखौबो समायना नुजोबो नायनो मोजां नुयो
औ
नोंथांआ ओरैनो मा मा आगरनि नाम मिथिखौ जोंनि बर'नि दख'नायाव एरनाय बेफोरखो खोन्थानो हागोन नामा एसे आंनो फोरमायनो हागोन आगरनि नामखो
आगरनि आगरनि होनोब्लाथ' ओरैनो बेस'र बिबार ओ दाउ दाउ मा होनोमोनदों
दाउराय मोख्रेब
दाउराइ मोख्रेब दिंखिआ दिंखिआ बे ओम बिदिनो बायदि बायदि दङ आरो औ बारा बिदि मिथिजोबा आङो
लाउ बेगर दंलायो दाउथु गद' मोननाय खोनायो आमफ्राय आरो
औ दाथ' बिबार बिबार बिबार बिबारनिबो ओंखारबाय नंआ होमबा
बिबार बिबारनि दख'नाफोरखौथ' जोबोर मोजां नुयो आरो मै आ मै ओम मै आगरबो जोंनियाथ' मै बिबार लाउ बेगर आमफ्राय आरो बिदिनो हाजो आग'रबो एरोना जोंनिआ आर'नायावथ' हाजो आगरानो स बि ज म आगोलनि माने आबै आबौ आगोलनि मानसि फोरानो माने बेफोरखौ जारिमिन बादि मोनसे माबा खालामना गालांबाय सावगारि बायदि जेनबा बेफोरनि आगोलनिफोरखोनो दा एरफिनोबा मानसिफोरा दख'नायाव बेफोरखौ जोबोद नायनो समायना नुयो आरो ना
औ औ
बे जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफां बिबार बेफोर आगरखौ जोंनि दख'नाफोराव एरबाथ' जोबोर समायना नुयो बिनिखायनो जोंनि बर'नि दख'नाफोरखो गानबाथाइ